खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
आङो नोंथां नोंथांनि समावाबा जेरबो नंथ'आबा आं नोंथांजों फंनैसो खोथा राय्लायनो सानदोंमोन
बिजि नङा नों नोंथां रायज्लायनो हागोन।
अब्ला आं दिनैहाय रायज्लायनो सानदों ओ बिफां लाइफांनि टपिकनि सायावहाय जेनेबा औ बिफां लाइफां खौ माबादि जोथोन लानांगौ मा मुलाम्फा होयो बेनि बागै सावरायनोसै एसे।
औ औ दे।
दे बिनिफ्राय गिबियावनो जों रायज्लायग्रोनोसै बिफाङाथ' जेनेबा फिथाइ सामथाइ होनायबो दं बिफाङा बेनिफ्राय काड होनाय बो दं जेनेबा जोंनो न' खानायफोराव बाहायजायो नालाय स' आं गिबियावनो रायजलायनोसै गोदो दंफां जेनेबा जाय जोंनो काड होयो जे बे फोर जाबाय ओ साल सिगुन गाम्बारि थिथासाब बेबायदि फोरो न' स' बेफोरो जोंना मार केटावबो बेसेन गोसा बायनो थाङोब्ला गोबां रां लायो स' बेनि मफ्राय जोङो ओ काटखौ न' खानायावबो बाहायनाय जायो
औ
औ बेनिफ्राय दावखानायाव बेफ्राय बेनिफ्राय आरो अ बन जानो थाखायबो बाहाय जायो ओमफ्राय आरो बेफोर दंफा जोंनि न'खराव बारा नुवा ओ गामिफोराव बारा नुवा जेबा बे फोराव गायनाय जायो। जागा गुवार नांगौ जायो नालाय। दंफां होनोब्ला जेनेबा थाइजौ, खान्थाल, ओ लेसु बेफोरो जेनेबा बेफोर बिफांनिफ्राय जोङो फिथा सामथाइबो मोननो हायो। स' बेफोरो जोंनो फिथाय सामथाय होयो। गासैबो फिथाइ सामथाइखौ जानानै जोङो हेलदिबो जायो स्ट्रं जायो।
औ नंगौ।
बे बिफांफोरखौ जोङो ओ जोथोनै गायनांगौ जेनेबा गिबियावनो हाखौ जावबाय जावनानै ओ हासार होनांगौ बा गोबोर खि हासार बेखौ जों न'आवनो मोनो मोसौफोरनिफाय। बेफोरखौ होनानै गायनाय जायो जाथे मोजां जायो गेरेमसा बिफां जायो बेनि थाखाय होनाय जायो आरो।
औ
औ बेनिफाय नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा बिफां लाइफांनि सायाव?
औ बुंनो सानो नोंथां। ओ नोंथाङाथ' आंनो दा दानि बावैसो बि जाबादि फोरमायलांबाय बे बिफां लाइफाङा जोंनो न' लुनायावबो गोना आरो माखासे फिथाइ सामथाइबो होयो होननानै नङा होमबा?
औ औ।
बे-बे बिफां लाइफाङाबो बिफां लाइफाङा माने जोंनि जिउआवहाय जोबोर गोनांथार आरो। बिफां मानो दा जोङो बिफां लाइफाङा जोंनो जा जाय जोंखो जायखौ जोङो हां लायो अक्सिजेन नङा होमबा?
औ औ।
बे अक्सिजेन गेसखौहाय जोंनो बिफां लाइफाङाहाय होयो आरो बे जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ माने बिफां लाइफाङाहाय लानानैहाय बेवहाय आदार बानायनानै माने बिसोरो ओ देरो आरोना। बेनिखायनो बिफां आरो बि बिफां लाइफां आरो मानसि जोंहाय माने जोबोद मोनसे एंगारनो हायै सोमोन्दो दं आरो। ओ बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ नांनायनि बारा ओ माने दान फायनानै गारनो नाङा माने जेसेबां नोंनो नांगौ जादों नों बेखिनिखौल' मिथिंगानिफ्राय लानानै आरो फिन बेनि सोलायै नोङो ओ बिफां लाइफांखौ गायफिन नांगौ। आरो गायफि नानै जोङो बे बिफां लाइफांखौ जोङो जोथोन लानांगौ आरो बेवहाय जोङो जों नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांबाय गोबोरखि हासार होनांगौ औ औ बेबायदिनो आरो जोङो सम मथे दै दै होनांगौ बेफोरबायदिनो जोङो माने जोथोन लानानैहाय फांसे बिफांखौ देरनायसिमाव जोङो जोथोन जोथोन लानांगौ आरो।
औ बेबायदिनो औ बेनो जाना ओ बिफां लाइफाङाबो बारबो होयो नालाय आंनाव जों साया होयो बारहोयो दा गोलोम बोथोरनि समहाय बेवहाय जोङो गुसु गुसु बारहयो जेनेबा जों कारेन्टनिफ्राय जेनेबा फेन लायो जि बेफोरनिख्रुइ बे बिफां लाइफांनि होनाय बारा जोंनो साबसिन मोनो आरोना बे बारनिखौ जों गोजोन मोननाय मोनसिनो
औ नांगौ
बिदिनो फाइभ जुन बे फाइभ जुनावबो जोंहा अर्ल्ड इनभारमेन्ट दे हिसाबै फालियो स' बे सानावबो गोबां सुबुङानो जेनेबा गिदिर गिदिर बिथांमोनाबो जोंखौ बिफां लाइफां हरनानै जेनेबा हिाफोराव गायनो थाखाय गोबां हरदों हेफाजाब होदों सहाय होदों आरोना हा देरनो थाखाय खमसे खम जि बोसोर गाहाम
मोजां खोनायाखै नोंथां नोंनिखौ
दा जेनबा नों बे बिफां लायफांखौ गोदेर जाजासिम
औ
औ
मुलाम्फा होलांगोन उनाव नङाबा बेफोरबो दै मोनाब्ला राननानै थैलाङो नालाय औ
बे आब हावा ओ जोंनिनो बे आबहावा इनभाइरनमेन्ट बे गुबुंले जानायनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा मा मा जाहोननि थाखाय जोंनि आबहावाया गुबुंले जादों?
होननानै बुङोबा जोंना ओ बांद्राय बिफां लाइफांखौ दाननायनि थाखाय गुबुंले जादों होनना सानो लोगोसे ओ दा गोदान गोदान साइन्टिस्ट ओंखारदों बेफोरो गोबां ओ ना नाङिफोरखौबो दिहुनदों बा बेफोर आरो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय थङा बेफोरबायदिफोराबो आरो प्लास्टिकफोरखौ बांद्राय सावनानै गारनायनि बेफोरबो जोंखौ बुंनो हागौ नामा बिनि बागै?
औ हागोन हागोन। ओ बिफां ओ जोंनि आबहावा गुबुंले जानायखौ नायोब्लाथ' जोङो बांसिन बिफां लाइफां दानफायनाय आरो गोबांथार गारि मथर बाहायनाय लोगोसेनो ओ गोबांथार माने इन्डास्ट्रि दारिमिनफोर गायसननाय बेफोरनो गाहाय होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोबांथार बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनावहाय ओ बोथोराहाय थि गैला नांगौ बिबांनि अखा हाया लोगोसेनो दुंनायाबो बारा जाबाय नङा होमबा? आरो गोबांथार गारि मथर बाहायनायनि जाउनाव जोंनि बार मडला गेब्रेंबाय आरो ओ बेफोरबायदिनो हायावहाय गोबांथार माने रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनाव हायाबो गाज्रि जालांनो हमबाय
औ।
आरो बे कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय जाखिनि उखुन्दै बेफोर जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामदों आरो बेनिफ्राय ओंखारनाय जा माने गाज्रि ओ गाज्रि दैफोर बेफोरो माने ओ जोंनि ओ दै मणडलखौहाय गोबांथार माने गेब्रें होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो नोंथाङा दानि बावै बुंलांदोंमोन जे जोङो गोबांथार प्लास्टिक बाहायो बेफोरखौ सावनाय ना बेनि जा जों प्लास् टिकखौ जों दैलि बाहायबाय थायो बेखौ जोङो बेफोर मोनसे ओ माने फिन बाहाय जाफि मोनसे ओ माबा मुवा नालाय बेफोरखौ जोङो सावोब्ला बेनिफ्राय जोङो गाज्रि गेसफोरा ओंखारो आरो बे गाज्रि गेसफोराहाय माने बार मण्डलावहाय ओ बार मण्डलजों गोरोबहैनानै माने जोंनि हां लानायाव गोबांथार माने ओ हेंथा सोमजिहोनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो।
बेबायदिनो जोंना बिदुङा बारा बिदुङा बारा जालांनायनि जाउनाव गामियारि नोगोरनि गेजेराव जोंना गोबां दिफारेन्स नुनो मोनो आरो न' दानि औ ए। गामिफोराव बिफां लाइफां जेराव एसि बाहायनायसो नुनो मोनो जों बांसिनानो न'। बेबादि जालाङो बेखौ
उम गामिफोरावहाय माने सुबुं अनजिमायाबो खम आरो बिफां लाइ फांफोरा बारा जायो माने नोगोरावहाय बेफोरबायदि बिफां लाइफाङाथ' खम जायो। लोगोसेनो माने नोगोरावहाय बा टाउन टाउन सहरावहाय माने सुबुं अनजि मायाबो बारा जायोना गारि मथर बाहायनायाबो बिनिखायनो माने ओ गामि आरो टाउन सहरनि आबहावाया एसे बेलेग बेलेग जानो जायो आरो नङा होमबा?
बिदिनो आरो टाउननि मादाव बयनिख्रुइ मोजांसिनखौ आं सानो जेनोबा गामिफोरानो आरोना दा नुनायाव। जेऩबा बेवहाय हाफ फोराबो मोजां जेनोबा हासार गोनां जेनोबा हासारखौथ' जोङो बे बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा सिरिनानै सेवनानै हादों गोरोबलांब्लानो हासार जायो बेवहायबो
औ नंगौ।
जायो। नोंथाम नोंथामाबो जाबाय नोंथां रायलायना गोजोननाय थाबाय। सिगोन नामा नोंथां औ‌ थेंक इउ दे अ।